औ खोना
आं नोंनो फन हरनाया माने जोंङो रबिबाराव मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन आरो। यावनो यो नोंखौ थांगोन ना थांङा होननानै खबर लानाय जादों।
ऐह माबायदि जायगायाव थांङो? थांथ' हायो माबायदि जायगायावसो थांगोन।
बियो माबा मोनसे मा होनो एसे हाग्रा जायगा आरो ना ओमफायो बेरायथावथाव आरो जायगाया बिराद मोजां हाग्रानि जिब जुनारफोर फैयो दैबो दंङ दैयावबो दुगैनो हायो। आराम आरो जायगाया हाजोब फोरबो नुहुरो हाजो जिं बिराद समायना भिउ आरो हाग्रानि दावमा दावसा बिफां लाइफां जिब जुनार बिबार बिफां बिराद मोजां जायगा आरो। थांनो हायो दा?
थांजायो थांनायनिलाय बेयाव थांनायलाय माफोर माबाफोर राहा दं नामा?
राहाया बेनो बेयाव जोङो जिपसिजों थांनो हायो आरो।
अ'
उम जिपसियाव सातजोन जायो। ओमफ्रायो जोङो ओ डाइरेक्ट बै जायगासिम लांगोन आरो। जाय जायगायाव जों थांगोन आमफ्राय बेवहाय जोङो संनानै जानो मोना आरो बन आर रि मा माबि बिदि लांनो मोना जोङो संखानानै लांनो हायो आमफ्राय नोंसोर मा जायो मा गावगा बागाव जाय मा जानो गोसो पेकिं खालामनानै लांदो लांनानै ओमफ्राय बेवहाय ओ जोङो दै बथल आरि बिदि प्लास्टिक प्लुस्टिक जे बो बुस्थु गारबोनो मोना आरो मानो होनबा बियो मोनसे जाहार माने जाहार बायदि माने हाग-हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ माने जोङो जेबबो माबा खालामनो मोना आरो हार्म खालामनो मोना आरो जेब्बो। बेनि थाखायनो बेवहाय जोङो बायदिसिना बुस्थु गारबोनो मोना आरो।
उम उम ओमफाय जिब जुनारालाय जेबो एटेकफोर बानाया?
जेब्बो खालामा बिसोर जों सामफ्राम माने सानफ्रामबो मानसिफोर थांबाय थायो नालाय बिसोरबो नुबाय थाखायो जेब्बो खालामा गावसोरखौ माबा मोनसे खालामबासो बिसोरबोथ' ओ‌ फिन माबा खालामफिनगोन नालाय जोंथ' जेबो खालामाना बेवहाय फटक लानो हायो फटकफोर लाबाय फटक उम थिखोबाय फैबाय आरो जोङो बिदिसो ओमफ्रायो मैगं थाइगंबो मोननो हायो हाग्रानि एभेलेबेल।
मा मा जिब जुनार नुयो बेयावलाय?
बेवहाय जोङो नुनो मोनो हाग्रानि मैदेर, मैसो, हाग्रानि अमा थावख्रि, आमफ्रायो सनालि मोख्रा, धनेस दाउ, ओमफ्रायो दाउराइ, बेबायदि नुनो मोनो आरो।
होनबाथ' मोजाङानो। बेखौ जेब्लायबो नुयो नामा?
ओ जेब्लायबोथ' नुवा जेब्लायबो थ' नुवा बेयो लाकनि सायावबो डिपेन्ड खालामो आरो जुदि नोंना लाका मोजांबा जों गासैखौबो नुनो हाबाय आरो जुदि जोंनि लाका मालाबा गाज्रि जायोबा जों नु नुनो मोनो बेबायदिनो बोथोरनिबो खोथा जाहैबाय जों अबेबाराव थांगोन अबेबावबा सान्दुं दुङोना अखा हायो बिनि सायावबो दिपेन्ड खामबाय उम। उम
जेबो गिथावना नङा ना होमबा?
गिथावनायाथ' बिदि गिथावना नङा। आरो नोङो बै जे खेरा दाफिनि मैगं मोनथियोना खेरा दा
औ औ मिथि यो औ। औ जाबाय बिराद गोथाव मो खायो आंथ'।
औ औ बेजों जनदिसबो हामो आरो माखासे माबा माबि बेराम जायोना मानसिनाव बेफोरबो हामोनो। औ ओ बेखौ मोननो हायो औ मोनो।
ए।
औ खालि माने औ पारमि सना जाहैबाय गावसोरदो गाइद थांखायो नालाय। जोंजों गाइद हरफाखागोन सासे ओमफाय बे गाइदा जे बुङो माने गाइदनाव पारमिसन लानांगोन गाइदा होगोन आरो जोंनो। जों एसेसोथ' फिस होखा गोन नालाय बेयाव हाबनायनि थाखाय बेनिखायनो जोंखौ एलाउ खामगोन आरो उम। औ मोजां बिराद मोजां बिराद
उम। थांफेराखै आङो।
जोङो थांबाय थायो औ दाथ' एसे लेट जाबाय इसे माने बैसागोफोराव थाङोबा बैसागोआव साबसिन भिउ आरो जोङो एफ्फा मोजां भिउ नुनो मोनो बैसागोआव हाग्राफोरखौ माने ओ डान्स नानै सावनानै होयो आरो ओमफाय बे सावनानै होनायावनो बै खेरादाफिनि मैगङा ओंखारो। बिराद मोजां मोजां फाय जोंथ' दा टाइमबो बिदिनो नों सोलाब्बा आं सोलाबा आं सोलाब्बा लोगोफ्रा सोलाबा बेबायदि जा बाय थानानै एसे लेट जाबाय आरो दाबो जेबो नङा दाबो मोजाङानो। उम बे मा बे मास बारबाथाय आरो जोंखौ हाबनो होनाय नोंला आरो बेवहाय मानो होमबा औ अखा हाबाय
औ एफ्बा अखा हाबाय हा दैयाबो गिदिर गिदिर जाबाय। ओमफाय लेवाद थाया नामा एयावलाय?
अखा हाबा लेवारा थायो थानायालाय।
औ।
उम ओमफ्राय र' नायनोसै बोथोरा बोथोरा मोजां जायोबाथ' मोजां खोथा।
थांजायो थाङोबालाय। ज' लोगो नांनानै उम मालाबा मालाबा बेरायनांगौ। मोनोना।
औ जोङो माने जोंहा साबा जाखाबाय ओमफ्राय नोंजों सयजन ओमफ्राय गाइडजों सातजोन जाहैसिगोन आरो। ओ बेखायनो माने सासे। एसे लोगो नांबावगौमोन नालाय नोंखौ लोगो लानाय जाबाय आरो।
थांजायो दे थांगोन। मा मा लांफानांगौ?
नोङो मा मा जानो जाग्राफोरखौ लाबोफादो नोङो मा मा जायो नोङो? औ।
उम
खिन्थु बेयाव जानाय लोंनायफोरखौ हा ओ बिदि जिब जुनारफोरनो जोङो जाहोनो मोननाय नङा मानो होनबा बिसोरो एखदमबारे ओ गावसिनि जायगायाव थायो नालाय बेफौरखौथ जों मोनजाफेराखै नालाइ जुदि जोंनि गारबोनाय बस्थुफोरखौ खौ मोनजानानै जुदि बेमार आरि जायो जानोबो हागौना जोंनिफ्राय लांनाय बुस्थु फोराव माबाफोर थानोबो हागौ। जेनेबा जों बिसथ' लांफाया बि ओ थेवबो माने बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे जानो हागौ आरो। बेबायदि माने बिस-बिसोर बिदिखौ मोनजाथ फेराखै नालाय जोंनाथ' संख्रि बानलु बेफोरबायदि होनाय थायोना। बिसोरनि थाखाय हार्मफुलबो जानो हायो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ थफ्ला बोननानै लाबोफिननांगोन आरो।
ओमफ्राय
नोङो जोंनिसिम फैदो खोमा
औ। थांजायो दे।
नोङो नांगौबा गाबोननो जोंनाव फैनानै थाफैखानो हागोन आरो।
अ जागोन दे जेबोथ' उसुबिदा गैया थांजायो आंबो बेरायनो लुबैखायो। बेरायनो बिराद मोजां मोनखायो लोगोफोरखौसो नेनानै थायो। माब्ला लोगो लाहरगोन माब्ला लोगो लाहरगोन
औ। जों मालाबा मालाबा बरिं मोनो। जेब्ला एखदमबारे बोरैबा माने न'आव थानो दाथ' उसुखुथु मोनला बायोना बिदि माने निजोम जायगाफोराव आरो मिथिंगानि मोजां बारहावा जिब जुनार थानाय जायगायाव बेरायबा बिराद मोजां मोनो आरो।
उम।
थ' बिराद सान्थि मोनखायो आरो दुगैनो थाखाय जिबो लाबोफाखा दैबो दं जि मोजां बेयाव दुगैनो हायो।
अ दै दंबाथ' बिराद मोजां खोथा होमबा
बेवहाय दुगैनो हायो ओमफाय ओ नाफोरबो मोनो। बेवहाय साम'आरि
होनबाथ' साम' आरिखौबो खनना लाबो नागोन
ओ जोङो आफांनिखौ हागोन खिन्थु बांद्राय खर'थारनिखौ हानाय नोङा।
अ दैया गोथौ नामा?
औ गोथौबो गोथौ ओमफाय खिन्थु आफाङाव बांद्राय गोथौ नङा आरो।
अ दै बाज्रुम गैया नामा नोंसिनिथिं?
दै बाज्रुमाथ' गैया बिदि गैया खिन्थु ओ हाजोनिफ्राय दैया फैनाय दैया बिराद मोजां आरो बालाफ्स बालाबो दङ स्राय स्राय बैग्रि बागान दङ। दाथ' बैग्रि गैला ओ बैग्रि थानाय समाव फैनांगौ। बैग्रि थानाय समाव बैग्रि आयै जि मो मोजां मोजां बैग्रि फिथाइ मोनो। आरो बै खुस्रा फिथाइ खुस्राखौ मिथियोना नोङो?
ओ खुस्रा फिथाइखौबो मोनो बेवहाय।
औ दा मोनगोन ना मोना?
दायो मोनो ना मोना आं बारा मिथिया। खिन्थु बेवहाय मोनो आरो औ।
ओ बैग्रि फिथाइ थायनाय टाइमावबो थांनांगोन ने मालाब
औ औ फैबानो जाबाय। बाय बैग्रि फिथाइ थायनाय समाव फैबा बिराद मोजां आरोखि।
उम।
आरो बै ओ बिबारफोरखौ मोजां मोनोना नोङो?
औ औ मोजां मोनो।
बे खफ' बिबारा खफ' बिबार आरो बै ओ माबा मा होनोमोनलाय बैयो फेम्फा बैयो दुदुरा धुदुरा बिफाङा औ बे पिंक कालारनिया गुफुर गुफुर माने फुङाव गुफुर जायो ओमफ्राय बेलासिबाथाय पिंक कालार जायो बिराद फु मोनखायो बेखौ लाबोफानानै गायनो हागोन
फोरखौ मोनोबा
औ बिराद दाम अर्किदआथ' बिराद दाम
औ जाहाराव थांनानै इफोरखौ मोनबोयो बालाय
औ बेवहायफो थांबा गोबां बिबार मोन बिबार मोनबोयो बिबार लाइफांफोर न'आव आराम न'खौ साजायनानै दोननो हायो आरो
ओम दावराय दङब्लाथ दावराय गांबो मोनगोन
औ-औ दाउरायया माने गुनानै थालाङोना बेफोरखौ खननानै लाबोनो हायो ओं आं खनसे थां थांनायावथ' जिब बुरजा लाबोफादों दावराइ गांखौ ओम
मोदि
मोदिखौ मालाबा लाब मालाबा नुयो खिन्थु ओ दा नुग्रा नुवाथाय मोदिनियाबो बै सुफ्रा थालांलायबावोसो
अ होमबाथ' इफोरखौबो लाबोनो हाजोबो जों
हायो हानायालाय
ए थांनांगोनहाय होमब्ला
दे फैयोबालाय गोबावबो जाबाय दोनथ'नोसै ओं